हेल नोंथां। औ खोनाबायना ओ नों थांनाया नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो ओरैनो जिरायनानै दोंथयो दा नोंथां ओं। नोंथाङालाय मा
ओ आंबो बिदिनो ओंखाम जाखांनानै नै दासो ओरैनो दसे जि जिरायना दं आरो।
अ नोंथां।
अब्ला जोङो टपिकखौ आखायाव लादि नोंथां। ओ टपिकआनो जादों जौ फाननाया बर' हारियाव मोनसे खहा लाबोयो ना मुलाम्फा लाबोयो? बिनि सायाव एसे रायलायनोसै जोङो दा। जौ फाननायाव ओ आथिखालावथ' ओ नु दा आथिखालावबो नुनो मोनो आरो आगोलनि बर' हारिखौ जों नायनो थाङोबाबो ओ जौ संनायफोरखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां।
आंनि बादिब्ला जौ फाननायाव खहा आरो मुलाम्फाखौ नायोब्ला ओ जोंहा गोबां बाथ्रा दं बिनि सायाव सावरायबा थांबाय थागोन ओ खहाथिं नायोब्लाबो जों मोननैखौबो रायलायनांगोन खहा आरो खहाखौ रायलायबाबो मुलाम्फाखौबो रायजलायफा थाखानांगोन अब्ला रायलायदिनि दानिया ओ जौ फाननायाव ओ‌ आथिखालाव ओ अ आगोलनि जुगाव नुनो मोनगोन बर'फोरा ओ न'खर न'खर जौ सङोमोन ओ जौ फानोमोन आरो जौ फाननानै माने न'खरखौ खुङोमोन आरो ओमफाय बेफोर बेफोरबायदिनो ओ जौदो गोबां लाब जानो हायो आरो। गोबां लाब जानो हायो जौ फाननानै ओ फाइनानसियेलि नोङो माने रां खामायनो हायो आरो न'खर खुंनो हायो। बेराफारसेथिं नायोब्ला ओ ओ सेरेब सावनाय न'खरा मोजां जाया। ओ मानो होनोब्ला ओ बिनि ओ फिसायआ एबा हौवाया ओ जौ लोंनानै सानफ्रामबो खामानि मावालासे सिनो सानफ्रामबो लोंनाय एसे साखिनायावनो साखिनायावनो माने हुदा जालांनानै खामानि दामानि बावजोबनानै न'आवनो ओ दुम दाखाल खाबनायबो नुनो मोनो आरो जोङो, ओ दानि ओ दानि आथिखालनि जुगावबो साफा सानैखौ दाबो जों नुना नुनो मोनो। जेराव ओ न'खरा गोजोन गैयै जौ फाननानै जानानै हिनजावनि सायावनो सोनारना थानाय ओ थाइसे थाइनै मोनबा हिन्जावनिफ्राय ओ सेख'नानै लांनाय नारा नाथा खालामाबनानै हिनजावखौ बुनाय बिदि नुनो मोनो आरो। जौ लोङै लोङै खामानि दामानि मावा, ओमफाय फिसा फिसौखौ माने मोजां नाया बिदिबो बुहुत नुनो मोनो। ओ अब्ला ओ बेयाव खहाबो दङो आरो मुलाम्फाबो दङ आरो। मोजाङै नायोब्ला ओ नैदिबो खालामनो हायो ओ ओ जौखौ फाननानै ओ जौखौ फाननानै बेयावबो ओ रां मोनबाय मुलाम्फा जाबाय लोगोसे बे अफ्रिखौ ओ जौनि ओ आग्लायनाय अफ्रिखौ अमानो होनानै थिंबो ओ नोंथाङा अ फैसा खामायनो हायो आरो। औ। बिथिंबो अफ्रिदोबो लाब जायो आरो अमाखौ फाननानै नोंहा ओ लाबबो जानो हायो आरो। बेराफारसेथिं नायोबा। बिदिनो ओ आथिखाल आथिखालनि जुगआवबो ओ नुनो मोनो ओ बिदिनो जायो आथिखालनि जुगावबो। ओ मोजां फोरोंनो हाया गथ' गथायखौ लोंनानै ओ न'खरखौ धंस' खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि जुगआवबो बेनिखायनो सेरेप फानग्रा ओ नि न'खरा बारा ओ मोजां जानायखौबो नुनो मोना आरो खायफा खायफानिखौ। बिदिनो ओ फरायनायाव गथ' फिसायाबो बिफानि बिदि ओ नांलाय नांसिखौ नुनानै न'खरनि नांलायनांसिखौ नुनानै ओ माने फरायनाया आद्रा ओ जाना थालांनांगौ जायो आरो गथ' फिसाफोरनियाबो। बेयावनो गथ' फिसाफोरा थाङै थुङै उनाव बिसोरबायदिनो जाहैफिननांगौ जायो। जायनि जाहोनाव ओ ओ ब ओ न'खर नखरफोरा बर'नि न'खरफोरा बिदि जानानै थानांगौ जायो आरो।
आ नोंथां आरो जौ जौ लोंबाबो बायदिसिना बेमार आजार खहा जायो आरो ना नोंथां रां रुफानिबो खहा जायो। बायनानै लोंग्राफोराबो रां रुफा ब खहा जायो आरो ओ देहायाबो लस जायो। खामानि मावा गारा जौल' लोंबाय थाबाथाय देहाया लस जायो ना नोंथां।
औ बिदिनो ओ जोंनि बेबायदि ओ जदाथ' बर'आव मोनसे बाथ्रा दं जोंनियाव जौनि फख्रि होननाय, जायखौ जों जौनि फख्रि होनलायो हाबा बिबाफोराव आगोलनि जुगावबो ओ आगोलनि जुगाव नायोब्ला जौनि फख्रि बानायोमोन, जौखौ माने नांगोनि बारा ओ हाबा कास जाबो जायोब्ला लांनानै गथायना होयोमोन मानसिफोरनो। अब्ला ओ गं बेयावनो लोंनानै सोमनानै गो ओख ओ इदिनो लोंना थासोमोमोन आरो मानसिफोरा। अब्ला गुबुन हारि फोरा नायनानै जोंखौ नमुगैयोमोन आरो बेफोरनि ओ थाखायनो। ओ अब्ला बेयाव ओ आथिखालनि जुगाव ओ सुद्रायनानै मोजां जानायखौ नुनो मोनबाय आरो जोंङो। बेलेग हारिजों मुबगैजानानै मानानै बिदिनो मोजां जाबोबाय दानि आथिखालनि जुगाव। अब्लाबो खायफा खायफा दाब दाब जायगायाव नुयो गामि गफाफोराव जोंङो बिदिनो ओ फाननानै जौ उनु फाननानै ओ न'खर ओ गोरिब जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ आरो दा दाब दाब जायगायाव नोंथाङा नुनो मोनगोन ओ सानसेयावनो नैरोजानि बाराबो खामायनो हानाय नुनो मोन नुगोन ओ जेरै बिसोरो सानफ्रोमबोनि थाखाय ओ सेरेब सावनानै जौ संनानै ओ फाननायखौ नुनो मोनो। अब्ला स स सरखारि साख्रि मावनायजों एबा सरकारि बेथनजों ओ समानानो जाफ्लामो आरो। ओ नैरोजा सानसेयाव मोनोब्ला। मोजां बिजनेस बिजनेस लाइनाव नायोबा फालांगि ओ लाइनाव नायोबा मोजाङाव मोजाङावबो फैयो आरो मोजां जायोब्ला। ओ बेनो जाबाय ओ मालिकआ ओ जौखौ लोंनो मोननाय नोंङा आरो। अब्लानियानो ओ ओ न'खरा मोजां जालांगोन। हागोन आरो अब्लासो बिसोरनि गथ' गथायाबो गोजौ जालांगोन। औ अब्लासो बिसोरनि गथ' गथायाबो मोजां इउनिभारसिटि एबा कलेजफोरावबो फरायहैनो हागोन। ओ न'फोराव फरायनो हागोन। मानो होनोब्ला ओ न'खराव सासे गथ'आ फरायनो जयोबा नखरनि दावरावखौ खोनानो मोननाङा। अब्लान बे गोसो होना ओ फरायनो हायो आरो। अब्लानिया अट'मेटिकलि माने बिसोर मोजां लाइनथिं थांगोन आरो सानसे समाव बिसोरबो मोजां जाहैगोन आरो बिसोरनि उन जोलैया बेखौनो होनो आंङो नोंथांनि बादै बादिब्ला ओम आथिखालनि जुगाव ओ सेरेप फाननाया मोजां नंगौनाा नंला एबा ज' फाननाया मोजां नंला? एसे ओ बेखेवनो हागोन नामा?
अ आंनि बादिबाथ बारा मोजां नाङा आंङो जौगानायखो मानोना सानफ्रोमबो दावराव दावसि जायो नखराव बांद्राय फानबाय थायोब्ला। जों दा गामि एरियायाव दासिमबो नुनो मोनो आरोना नांलाय खमलाय जौ लोंनानै एबा जौ फाननानै दि बिदि जायो आरोना नोंथां फारसेथिं मुलाम्फाबो जायो फारसेथिं खहाबो जायो आरोना नोंथां ओमफ्राय मा होनो बिनिफ्राय रांबो खामायनो हायो लस बो जायो आरोना नों आं बेखौनो सानो आरोना नोंथां उम
आथिखालनि जुगाव आंनि बादिब्ला ओ मोनसे बिजिनेसनि ओ ओ थांखियाव लानानै मावोब्ला गासिबो मोजां ओ बले ओ बेनो बाथ्राया नखरनि मानसिया एबा मालिकआ ओ ओ लोंनो मोननाय नङा आरो लोंब्ला दाने न'खर आ ओ मोजां जाया आरो आंनि बादिब्ला जिथिया लोंगोन एथिया ओ धुमदाखा जायो नखर बा नखर बायदियाव बेनिखायनो लोंनाया मोजां नङा आरो ओ बिदिनो ओ नुनो मोनगोन ओ आथिखालनि जुगाव बुहुत जौगानाय ओ मानसिफोर दङ बरफोराबो जौगाननानै बिदिनो खा थि खालाफोरावबो नोंथाङा नुनो मोनगोन सोरबा बायदिया मोजाङैनो बिजिनेसखौ मावगासिनो दङ आरोखि बेजुगावबो बेफोरजोंनो नखर सोलिनानै बिसोरो गुबुन गुबुन बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेनिफ्राय फैसा ओ फैसा खामायनानै गुबुन गुबुन बिजिनेसफोरबो एक्सट्रा बिजनेसफोरबो मावनानै ओ जौगानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ बहुत मानसियानो गोबां मानसिफोरानो जौगादों आरो गोबां मानसिफोरानो गाहायावबो गोलैदों बुंनो थांबा बेराफारसेथिं
दानि जुगावथ' सेंग्राफोराबो लोङो गथ' फिसा फिसाफोराबो लोङोना गामिफोराव ओ बिदिनो गावसोरनि फरायनायखौ गारनानै जौ लोंनाय बांसिन माबायो आरोना नोंथां बिदिनो द्रागसफोरबो लानाय आथिखालाव नुनो मोनदों गोबांखौनो गामि गफायाव
औ
बिदिया गाज्रि आरोना नोंथां जों फरायनायखौ गावनि ओ लाइफखौ लस खालामना लायो आरोना नोंथां
औ दानि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाखौ बुङोब्लाबो बेयाव रायज्लायबाबो बिदियानो जागोन आथिखालाव ओ बांसिन दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा ड्राग्स आरि लोंग्रा फेग्रा मुवा बुहुद बाहायनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो ओ न'खराव मेट्रिक पास जा बा एबा इस एस पास जाबा बाइक उनु बिनानै मोनाब्ला बिसोरो अ द्राग्सखौ लानायखौ नुनो मोनो आरो न'खरनि मानसिनिफ्राय बोराफ बनानै न'खरनि मानसिखौ बोराबनानै द्रागस सिगारेट जौफोर लायो आरो अब्ला बि बेयाव ओ बुंनांगौ खोथाया जोंना बुहुद फैयो इदिब्ला बिमा बिफानिफ्राय लानानै अ गथ'सिमबो फैयो बुंनाया अ बिमा बिफाया जोथोन लानांगौ बेयाव बे समाव बिसोरो ओ उन्दै समनिफ्रायनो लानांगौ जानांगौ फैयो उन्दै समनिफ्राय लानांगौ होनोब्ला जिथिया बिसोरो अ अ उन्दैयावनो ओ क्लास वान तु फरायबा जेब्ला बिसोर फराय फुबाय थादों बे बैसो ओ उन्दै बैसोयावनो बुजायनांगौ ओ अ सिगारेट जौ बिरिफोर सोबबाथाय दि मानसिया धंस' जायो मानसियादि थैयो ड्राग्सफोर लाबा बेफोरखौ मोजाङैनो अ बिसोरखौ बथायखानांगौ ओमफाय जाहाथे बिसोरो लोगो गाज्रि मोना अ बेनिखायनो बेसोरखौ लोगो गाज्रि मोनै बायदि मोनसे गाज्रि लोगो दां थांफ्लाङि बायदि बिसोरखौ मोनसे अ मोनसे खर'आव एम सोना दोननांगौ अ जेहे सानसे समाव अ गोदोर गोलाव जाहैगोन नालाय बिसोरखौ अ डाक्टर इन्जिनियार जानो थाखाय अ होननांगौ आरो खर'आव मोनसे अ एम सोना दोननांगौ अब्लानिया बिसोरो एम निफ्राय दोरनाय नङा अब्लासो अब्ला अ बिदिनो अ फोरोंनांगोन आरो उन्दैनिफ्रायनो अब्लानिया बिसोर गोदोर जानानै सान समाव गाज्रि लामाथिं थांयि जागोन लोग नोंथां अब्ला बेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनिया टाइमा एसे बारबाय औ दे औ